नोंथां
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ?
औ नोंथां दङ फोरमायलाय
ओ जेनेबा जोङो दायो बैसागुनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे
जेनेबा बैसागु माने मा एबा बैसागु बैसागुखौ जों मानो मानियो एबा बैसागुखौ मानो थाखाय जों जेनेबा फालियो बेफोरनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे
जेनेबा नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोना होदो खोमा जेनेबा बैसागु माने मा? आरो बैसागुखौ जों मानो थाखाय फालियो बेफोरनि बागै
औ नोंथां ओ जोंनाथ' बैसागु बुङोब्ला ओ जोंना गासैबो बर'फोरनिनो आंगो फोरबो होननानै जोङो बुंजागोन आरो आरो जोंहा बैसागुखौ मानो फालियो होनोब्लाथ' जोंना बोसोराव खेबसेल' फायो होनलाय नों नोंथां ओ जायाव जोङो जा गासैबो न'खरफोरनि जा जोङो गेना गोरोन्थिफोरखौ जोङो बावगारनानै जोङो ओ गोदान बोसोर फारसे जोङो आवगायलांनायखौनो जोङो बैसागु बोसोरखौ ओ जोबोर गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो ओ नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुनि फालिनायनि गेजेराव जोंहा गोबां फाराग दङ आरो ओ जेरैबायदि जोंना गोदो जोंना बैसागुखौ जेरै से दानहालागै फालियोमोन नाथाय जोङो आथिखाल समाव नायनो थाङोब्ला जोंहा से दान फालिनायखौ नुला आरो ओ जोंहा स्नि सानखौ फालिनाय नुयो आरो जेरैबायदि जोंना गोदो ओ मोसौनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बिब्दि मुं होना फालियोमोन ना? ओ बेबायदिनो जोङो आथिखाल समाव फालिनायखौ नुयो आरो नाथाय जोंना ओ बेनि गेजेरावनो एसे फाराग नुयो आरो जेरै जोंना गोदो मोसौनि बैसागुखौ जोबोर गाजा गोमजायै फालियोमोन नाथाय जोङो आथिखाल समाव नायनो थाङोब्ला बिबदि गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुला। ओ-आरो जेरै जोंना मोसौनि बैसागुआव। ओ-बैसागुखौ फालिनो गोनांब्ला बेनि सानसे सिगांनो। मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै हालदै, लाव, फान्थाव, दिग्लि-लिथि, थाराय। बायदिखौ जोङो बुथुमखानानै दोनफैखानायखौ नुदों आरो ओ-बेनि उनाव। ओ-जोंना जेब्लामा- मा होनो बैसागु फैयो जे मोसौनि बैसागु। बैसानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै बिब्दिनो बुथुमखानाय लाव फान्थाव बायदिखौ जोङो हाग्रोनानै लानाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ-जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननो थाखाय जोंना जा सारायनि हांगार बा थौनि हांगार। बेखौ जोङो ओ लाइ बिलाइयाव दिहुनना लानानै मोजाङै जोङो ओ थाव गुबैजों फोनना लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो मोसौनि मोद दोमाव आरो न'खरनि थानाय जिब जुनारफोरनियाव बेखौ फोनना होनाय जायो आरो आरो जोंना ओ बेखौ फोननायनि जाहोनबो दङ ओ गोदो जोंना गोबां हाग्रा बंग्रा थानायनि जाउनाव जोंनि ओ जा न'खरनि जेरै जिब जुनार बे खौ मोसा लख्राफोरा जायोमोननो जायनि जाउनाव जोङो बिसोरनि मोदोमाव बिब्दि फोथा फोनाय होनाय जायोमोन आरो आरो ओ बिसोरखौ फोथा फोनखांना होनानै जोंना ओ- गोदो जेरै फुख्रिफोराव नङाब्ला दैमाफोराव थुखैयोमोन जोङो आथिखाल समाव ओ- मोसौनि बिबाङा खमायलांनायनि जाउनाव जोङो ओ- खायसे सुबुंफोरखौ जोङो दंखलनि दैजोंनो नङाब्ला जोङो पाइपफोरनि दैजोंनो थुखैनायखौ नुसै आरो। बेबायदिनो जोंना ओ-थुखैखांनानै जेब्ला बिसोरखौ फोथाराव लांगोन अब्ला गोदो जेरै जोंना खुगा मेथाइ दंमोन। आरो मो ओ-बिब्दि हानानै लानाय लाव फान्थावफोरखौ जोंना बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा बुनानै होनाय जायोमोन आरो जाहाथे बिसोरनि मोदोमाव बा जेबो बेराम आजार जानो हायि बायदि। बेनि उनाव ओ-जोंना न'आव फैफिननानै जोंना जा हानानै गालांनाय एसे लाव फान्थाव बे खौ जोङो माला बानायनानै बेखौ न'नि उखु मुदायाव आरो इसिं गुदैयाव नङाब्ला बाख्रि बायदियाव आरो गलियाव आलायनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो ओ-जोंना बैसान फालि आरोबाव सेजौ ओ-सेजौ से नङाब्ला खायसे ओनसोलफोराव सेजौ दाइन बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै मैगंफोरखौबो बुथुमना जानाय खौ जोङो नुबोदों आरो ओ-बेबायनो जोंना मोननबिलि सम जायोब्ला जोङो आरोबाव मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै जोङो बिसोरनो फागा गोदान बावो आरो बिसोरनि मोदोम गं आरो आसुग्रियाव थाव गुबै फोननानै होनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो मोसौनि बैसागुखालि बिब्दिनो फालिनाय जायोना?
औ नोंथां जोंथिंबो बिदिनो फालिनाय जायो आरो ना फ्राय। आरो दाथ' जेनेबा दाथ' इसेबां नुला आर ना नोंथां मानोना फ्रायानो मोसौखौ लाबांला होनजायो आरोना दा। माने दाथ' माने गाननाय फुनायफ्राव मोसौखौ बाहायला नालाय बांसि सिनानो माने। ओ-बिदिनो ट्रेक्टर बा गारि मथर बिजोंसो माबायसै नालाय ट्रेक्टरफोरजोंसो माबायसै नालाय। गायसोनायलाय हालौवनानै। मोसौजोंथ' हालेवनायबो जाला बिदिनो लानायबो जाला आरोना मानसिफ्रा बेनिखायनो माने बेबादि मोसौ बैसागु एबा मोसौ थुखैनाय फोरखौ माने एसे खम जानो हमबाय आरो नों नुटनाया माने बांसिनानो नुलाखौनो होनजायो आरो ना नोंथां माने माने सिगांनि समाव थ' बिदि नुयोमोन आरोना बिदिनो आबै आबौमोननि समावलाय खोनायोमोन आर ना माने ओरैबादि बानायो ओरैबादि बानायो होननानै बिदिनो मेथाइबो खनलायो बिदिनो जेरै लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदि मेथाइ गान खनलायलायो मोसौ थुखांना बेबायदि होननाय खोनायोमोन आरोना आरो बिदिनो मोसौ थुखैखां माखां बि बिदिनो दैमाफ्राव लांनानै मोसौखौ थुखैहैनानै बिदिनो। हुखां माखां आरो मा होनो मानसियाबो बिदिनो दुगैस्रांनो लोबस्रांनो बिदिनो फैयो बिदि होननाय खोनायोमोन आरोना नोंथां जेनेबा जोंथ' बिदि माबा। खोनो मोनाखै आरोना नोंथां माने दाथ' एसेबां मोसौफोरबो लाला नालाय। जोंहाथ' मोसौआनो गैयाखौनो होनजायो आरो ना माने मोसौबो लायानो। माने दाथ' ओरैनो गायनाय फुनायावबो ट्रेक्टरजोंसो माबाजोबो नालाय। ओंखायनो माने बाराबो इस आं मोजां मिथिलायला आरो मोसौ बिदिनो मोसौ थुखैनायनि बागै माने। जेनेबा आरो मानसि बैसागु होनोबाथ' जोंहा बिदिनो मोसौ बैसागु खुंखांनायनि उनाव मानसि बैसागु फालियो आरोना मानसि बैसागो होनोबा जेनेबा जोङो ओ मानसिफोरा जेनेबा मा होनो उन्दैफोरा जेनेबा गेदेरफोरखौ मान लानाय एबा गेदेर फोरा उन्दैफोरखौ मा होनो सनमान होनाय बेबादि खालामो आरोना फार्स्ट दिनाव आरो जेनेबा बिनि उनाव जेनेबा जोङो बिदिनो मोसानो ओंखारो आरोना बयबो बिदिनो न' न' मोसाहैयो एबा मा होनो बिदिनो अ मा होनो जेनेबा बिदिनो मोसायो बिदिनो ओ बिदिनो बोराय बुरि ओंखारो मोसानो ओमफाय मानो बिदिनो गथ' गथाइ मोसानो ओंखारो ओमफाय बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो गासिबो गामिया गथे जमा ओंखारो आरोना नोंथां ओमफाय सोरबा सोरबा बिदिनो बेलेग बेलेक आलादा आलादा ओंखार आर नोंथां जेनेबा बिदिनो गथ' गथायफ्रा आलदा ओंखारगोन सोरबा बिहामजोफ्रा आलदा ओंखारगोन सोरबा बिखुनजोफोरा आथा ओंखारगोन बिदिनो बोरै बुरैफ्रा थाबायनो हायैफ्रा बेफोर आलादा ओंखारो बिदि ओंखारो आरोना नोंथां जो जेनेबा
औ
जेनेबा माने आरो मा होनो नोंसिनिथिं जेनेबा नोंथांमोनथिं माबायदि मोसायो जेनेबा
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो बिब्दिनो नोंथांमोननि ओनसोल बायसानो नुयो आरो जेरै गोदो जोंना गासैबो ज' ज'यै ओंखारोमोन बिब्दिखौ नुनो थांलिया आरो आरो जोङो आथिखाल समाव नायोब्ला जोङो बैसागुखौनो अबेबा गामि फोरावथ' जोङो रंजानायखौनो नुलिया आरो आरो जोङो फारसेथिं नायोब्ला जोंना गोदो जेरै जोंनि दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरखौ जोङो लानानै मोसायोमोन बा रंजानो थाङोमोन बिबदिखौबो जोङो नुनो थांलि आरो एसे खम जाबाय जोङो खायसे गामिफोरावल' बिबदि जोङो रंजानाय बेखौ नुयो आरो नाथाय जोङो आथिखालाव नायनो थाङोब्ला जोङो ओ जेरै लाइमोनफोरखौ खायसे बक्स फोर लानानैसो बा मबाइल फनजोंसो जोङो दामनानै रंजानायखौ नुदों आरो
औ नोंगौ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदो जेरै जोंनि दा दोरोङारि दामग्रा आगजु बाहायोमोन दासिमहालागै बाहायनाय जायो नामा नोंथां?
जोंनियावथ' जेनेबा जों गामियावथ' बेबादि दा गोदोनि जेरै दामग्रा देग्रा बिदिनो खाम सिफुं जथा बेफोरबायाददि लानानैनो मोसानाया मोसायो आरोना। ओमफ्राय अबेबा अबेबा बिदिनो गामिफ्रावलाय नुयो आरोना बिदिनो बेफोरबादिखौ बाहायला जेनेबा दामग्रा बक्सफोर एबा मबाइलफोर लानानै मोसानायखौ नुयो आरोना। ओमफ्राय जों गामियावलाय बेबादि नङा आरोना नोंथां माने जों गामियावलाय बिदिनो गोदोनि दोरोङारि दामग्रा बिदिनो दामग्रा आरो जेरै मा होनो खाम सिफुं जथा गंगोना सेरजा बेफोरखौ लानानै दामनानै मोसायो आरो ना जेरै खुगा मेथाइ बानायनानै मोसायो आरोना नोंथां बिदिनो मा होनो बक्स लानानै मोसाया आरोना नोंथां माने जोंनिखाय आरो बिदिनो माने जों गामियाव बिदिनो आरो मा होनो बैसागु समाव माने जोंहा माने मोनसे खेलाफोरबो होयो आरो ना नोंथां माने बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिदिनो खारनाय बारनाय ओमफ्राय बिदिनो मोनसे जा बैसागु मेला होननाय फांसन बिदिनो खुङो आरो ना नोंथां। बेवहाय जोंहा माने गोबां माने बाहागो लायो आरोना। जेरै मा होनो खन्थाइ आवरायनाय बिदिनो बारसा दानथेलायनाय बिदिनो मा होनो खाम जथा बिदिनो सिफुं बिदि दामनाय कम्पिटिसन बेबादि होयो आरो बिदिनो मोसानाय मा मुसुरनाय बेफोरनि बागै जोंहा कम्पिटि टिसन होयो आरो ना नोंथां। माने नोंसिनिथिंलाय बेबादि जागोन्ना जाया जेनेबा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिखौ नुयो आरो जोङो बिब्दिखौ जोङो जा मोसायै मोसायै जोङो जोबथि सान स्निथि सान फैयो। अब्ला जोङो बैसानखालि फालिनाय जायो आरो बा बानायनाय जायो। जेरै जोंहा मोसानानै मोननाय जा माइरं बेखौ ओ जोङो गामियैनो बोथिसे ओंखाम जालायो बेनि उनाव बिबदि हाबाफारिखौ लायो आरो जेरैबायदि नोंथाआ फोरमायनाय बादि मोसानाय। गेलेनाय बायदिखौ लायो आरो जाहाथे जोंना गामिनि गथ'फोरा सोलोंथाइनि फारसे गोसो गुदुं जानाय बायदि बेनि उनाव जोंना जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो खायसे महरगिरि बा मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो बेवहाय रंजानानै बैसागु बोथोरखौ जोङो बिदाय होनायखौ जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथां बिदिब्ला जोंना औ नोंथां।
औ नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै एसे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।